हेल' औ खुलुमबाय।
औ नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां।
नोंथांनिसिम फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ औ। बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै। कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ औ बिदिब्ला आङो ओ जोंनि जा जिउ संसार जानायाव बिगियाननि गोहोम बेनि सोमोन्दै आङो एसे सावरायनो होननानै बे आयदाखौ सायख'नानै लानाय जादोंमोन दा बिदिब्ला बिनि सोमोन्दै नोंथां आं एसे फोरमायग्रो होननानै सानना लाबाय
औ जागोन
औ जेराव जोङो बिगियान होनना बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो जिहेथु जोंहा मानसिफोरा दिनै साननो हनो हानाय गोरों जिहेथु मेलेमजिबि जेराव जोङो बे बिगियान आ मोनसे ओरैबायदि मोनसे बेवहाय मोनसे गोबां जोङो बायदिसिना जोङोेले खौ जोङो बेवहाय रोंगौथिखौ जोङो देखायनो हायो जेराव जोङो मोनसे न'फोराव जोङो बायदिसिना जोङो मानसिनि रोंगौथिफोरखौ जों बानायना दोननायखौ नुनाय जायो जेराव जोङो दिनै बायदिसिना दिनै टेक्न'ल'जि दिनै बायदिसिना जोङो मेसिन आरि जोङो इन्जिन बानायना दोननाय नुयो बेवहाय बायदिसिना जोङो गारि मथर दा बेफोरबायदि जोङो जेराव जायखौ मानसिफ नायनानै सेोमांथावो जिहेथु बेखौ रावबो गासैबो बानायजोबनो हाया जिहेथु खायसेया गोबां बायदिसिना बे पेेनन्दुलाम बायदिसिना जों बानाय दोननाय नुयै जोङो दा बेवहाय बमा भारुद बायदिसिना जेराव बिगियानाव बेफोर जों सोमोनांथाव जोंनि जा मुवा बेसाद बानायनाय बेफोरो जायगा मोनो आरोोना नोंथां दा बिदिब्ला जोङो दिनै सोमोनांथागौ होनना बुङोब्ला जों दिनै गोदोनि सम समाव जों जाबायदि जों आबाद मावोमोन जोङो बान्दा कबि फुल कबि आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो जों मोसौफोरजों जों हालेवनानै जों लाग्रोनाय जायोमोन जोङो दुुनदिया फोनो थाखाय बा जोङो लाइ लाफाफोरनि थाखाय जोङो खदालजों जावफ्लेयोमोन आरो लोगोसेनो जोङो गोबां खस्थ'थ' जाखायो जों खदालजों जावफ्लेयोब्ला लोगोसेनो जोङो मोसौजों हालेवनाय जायोमोन दा इसेबां खस्थ' जायखौ जोङो दिनै मानसिया ओरैबायदि दिहुनबाय खायसे मानसिफोरा जायफोरा सानखां हखांनो गोरों जु बिदिनो ट्रेक्टर दिहुनबाय अब्ला बेफोरो जोंनि बिगियाननि गोहोमाव गोबां जोंहा जिहेथु मानसिया खस्थ' खालामबाय दङ बेफोरखौ जों माबायदिहाय मानसिया खस्थ' खालामनायनिफ्राय खारग'नो हागोन बा गोरलैयैनो बे खामानिखौ मावनो हागोन बेफोरखौ सानखां हखां दिनै ट्रेक्टर दिहुनबाय जेराव ट्रेक्टरा खम समनि गेजेरावनो थाव आरि सोना होबानो जोंहा पेट्रलफोरखौ सोनानै बिदिनो जों फाल लागायना होदों लोगोसेनो मटर इन्जिन लागायनानै जों साखाखौ जों गिदिंहोदों बिदिनो दिनै हेन्देल आरि बानायनानै फिदिंनायनि थाखाय फासेवनो हानाय बा आगोलजों थांनो हानाय बिदिनो जोङो ट्रेक्टरखौ जोङो हालेवनानै बेवहाय जोङो गोरलै समावनो जोङो गायनो बा जोङो बायदिसिना बेगरफोरखौ जों फोनो हायो बेयाव बेाय दा बिदिनो गोबां बिगियाना जोंनि गेजेराव गोहोम खोख्लैदों जेराव जोङो दिनै जोबोद मोजांबो मोनदों जिहेथु जोङो खायसे खामानिफोरा जोंनिया जोबोद गोरलै जादों जिथु आ नोंथाङा जोंनि ग' गोलोम बोथोराव जोंनि बिगियाना माबायदिहाय जोंनि जिउआव थांना थानायाव गोरलै खालामदों एसे ओ फोरमायनो हागोन नङा?
औ हागोन नोंथां जेरैबायदि दिनै बिगियाननि गोरों गोरा सुबुंनि ओंखारनायाव दिनै बायदि मेलेमजिबि सुबुंफोरा दिहुननाय जेरैबायदि गोलोम बोथोरनि समाव बाहायजानाय जेरैबायदि फेन फांखा जायखौ जों फांखा होनो फांखायाबो गोबां रोखोम खोमनि ओंखारबाय जेरैबायदि सिलिंनि फांखा आरो मोनसेया जाबाय टेबोल फेन जेराव जों बाहेरफोराव लांलाय लाबोलाय बायदिसिनाबो खालामनो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जेरैबायदि जों गुसु गुसु जाहोनो थाखाय जों जेरैबायदि एसि बायदिसिनाखौ बिगियानारिफोरा दिहुननानै होदों सुबुं माहारिनो। बेनि अनगायैबो जेरैबायदि मैगं- थाइगं बायदिसिनाया सेवग्लिनानै दा थांदों होननानै दिहुननानै होनाय फ्रीदस बायदिसिनाया दिनै बिगियानारि सुबुंफोरनि दिहुनन्नायावनो ओंखारबाय गोदो-गोदाय समाव सुबुं माहारिया मैगं-थाइगं बायदिसिनाखौ गोबाव समसिमहालागै दोननो हायामोन। नाथाय आथिखालाव दिनै फ्रिज बायदिसिना ओंखारनायनि जाहोनाव सुबुं माहारिया मैगं-थाइगंखौ बेवहाय सोनानै दोनोब्ला खमैब्लाबो सप्तासे बायदिसिनाया थाङो। गोदोनि समाव सुबुं माहारिया ओ गोलोम बोथोरनि समाव गरमजों भुगिनानै थानांदोंबाबो आथिखालाव दिनै फांखा बायदिसिना दिहुननानै होनानै सुबुंनि रायजो जानायाव गोरलै खालामनानै होदों आरो बिनि अनगायैबो जेरैबायदि जों गोलोम बोथोरनि समावल' नङा। गासैबो समावनो जेरैबायदि बिगियानारिनि दिहुनन्नाय जेरैबायदि गारि-मथर बायदिसिनाया दिनै सुबुंनि हान्थामेला खालामनायाव गोबांनो गोरलै राहा खालामनानै होदों गोदो-गोदाय गोजान जायगायाव थांनोमोनब्लाबो सुबुं माहारिया गोबाव सम हान्थिनांगौ जायोमोन। जेरैबायदि गोदोनि समाव दानि आथिखालाव ओंखारनाय गारि गैयामोन। बेनि थाखायनो गोदोनि समाव सुबुंफोरा मोसौनि गारि मोसौ-मैसोनि गारि बायदिसिनाजों हान्थिनांगौ जायोमोन बेवहाय बिसोरो हरफा-हरफा थोलो गाहाम हान्थिनांगौ जायोमोन आरो गोजान जायगा थांनांगौबाथ' हरनै हरथाम गाहामसिम था लागोन सम लायोमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो बिगियानारि सुबुंनि दिहुनन्नायाव जेरैबायदि गोरलै राहायै थांनो हानाय अख्रां बायारि जेरैबायदि उरां जाहाज बायदिसिनाखौबो बिगियानगिरि सुबुंफोरा दिहुननायाव दिनै खम समनि गेजेरावनो गोजान जायगासिम थांनो हाबाय। बेनि अनगायैबो जेरैबायदि जों दा रायज्लायबाय थानाय मबाइल फन मबाइल फनानो गोदोनि दिनाव जोबोद खममोन दङ'ब्लाबो दानि मुगायाव दिहुननाय स्मार्टफन बायदिसिनाया गैयामोन बेनिखायनो गोदोनि समाव जेरैबायदि टेलिफन बायदिसिनाखौसो जों ओ बाहायोमोन होननाय खोनानो मोनदों आरो खायसेनि न'खर नखराव गैयाब्ला जेरैबायदि खाथि खाथियाव थानाय गंफा गंनै गलायाव बेफोरबायदिनो टेलिफनखौ दोननानै बेवहाय फैसा सोनानैसो गोजानाव थानाय सुबुंजों रायलायहरनांगौ जायोमोन।
औ औ।
आरो नाथाय आथिखालावथ' साफ्रोमबो नखरावनो गंफा गंफा मबाइला थाखायो नङा होनबा नोंथां? बेफोरबो दिनै बिगियानगिरि सुबुंफोरनि दिहुननायावसो जों बेफोरखौ बाहायनो हादों।
औ औ नंगौ नोंथां नोंथां जे
बेफोर गासैबो सुबुंनि नाजानाय एबा बिगियानगिरि सुबुंफोरनि दिहुनायावसो जों बेफोरबायदि ओ समायना एबा सोमोनांथाव मुवाफोरखौ जों बाहायनो हादों।
औ नंगौ नोंथाङाथ' ओ गोबां बाथ्रा फोरमायना होबाय जिहेतु जोङो बिगियाना
औ।
जोंङो गोलोम बोथोरनि समाव माबायदिहाय ओ मदद खालामदों जोंनि थांना थानायाव गोरलैयैनो गोबां नोंथाङा मोजाङैनो फोरमानना होबाय गुवारैनो। जिहेतु नोंगौ जिहेथु जोङा दिनै थांना थानायाव गोबां जोंहा गोरलै जाबाय जेराव जोङो ओ नोंथाङा फोरमायनाय बायदि गोदोनि समावथ' जोङो गिसिबफोरसो दाननानै लायोमोन। जेराव जोङो ओ गय थुनाय खंफोरखौ जों दानानै सिबनानै लोयोमोन बा औवानि जों हेबनानै गिसिब बानायना लायोमोन जोङो धुब बाक्ला आरिफोरखौ खागजफोरजोंनो जों सिबनानै लायोमोन गोदोनि समाव एसे रोदजा खागजफोरजों दा बेफोर समा गैलिया जोंहा इसेबां खस्थ' खालामनायनि समा जिहेथु जोंनो गोरलैयैनो एसि कुलार बायदिसिना दिनै फेनफोरखौ लानानै फैबाय जेरावहाय जोङो दिनै नंगौ ओ जों गोबां मदद मोनदों जिहेथु जोंहा दिनै ओ गायनाय फुनायनि खोथा बुङोब्ला जों मोसौ जिब जुनारखौ जों खस्थ' होलिया। दा गोबां बिथिङावनो जों दिनै थबसि जोंनि जा बर'नि थब सि जोंनि जा बर'नि उलार दा बेफोरबो जोङा ओ दिनैनि समाव ओ सोलायलांबाय जेराव जों नुनो मोनदो दिनैनि समाव जोङो बायदिसिना ग्रिनडार ओंखारदों जोंहा मिचिन ओंखारदों। जों बेवहाय सोनानै होयोब्लानो जों बाथोनखौ जों गोरलैयैनो जों ओ मोब्लिबनि गेजेरजों जोङो ओ थाबैनो जोङो ओ बा थोनफोरखौ जों बानायनो हायो बा जायखि जाया जों अन गुन्दैनि खोथाफोरानो बुं। औ। जों बिदिनो गोबां बिथिङाव जों दिनै मोब्लिब मोब्लिबखौबो दिनै ओ जोंनि बिगियाना साबखां हखां माबायदिहाय दिहुनखौ जों बेखौ मिथिलिया। जेराव जोङो दैनि गेजेरजों जोङो दै बाज्रुमफोरनि गेजेरजों जोङो मोब्लिबखौ जों दिहुननाय जायो जिहेथु गोदो गोदायनि समाव जोंहा जेबो मोब्लिब गैयामोन जोङो बायदिसिना जोङो मा होनो बेखौ ओ जोङो माइ सौखांनानै जों मोनोना माइ गुग्ला बे माइ गुग्ला जुजाय सुजाइफोरावसो जोङो खेबसे अर लगायनानै दोनोमोन हरसे बेबायदिनो थाबाय थायोमोन जुजायनि अरा रोहो रोहो जोंनानै। जोङो जिहेतु सामफ्रोमबो जिउआव जोंनो अरखौ नांखागौ जायो। जेराव जोङो अर सुनो थाखाय जुजायखौ फोजोंना दोनखायोमोन दा बेफोरबायदिनो मोब्लिबफोराबो फैबाय जिहेथु जोंहा दिनै सान हर जोङो जेबो फारागथियानो गैलिया जोङो हरावबो सान बाददिहाय जों खामानि मावनो हायो जिहेथु जोंहा मोब्लिब फैबाय गोदोनि बायदि बनजारफोर बा अर बुन्था लानानै जों हराव गिदिंनो गोनांथि गैया दिनै। जोंहा टर्स दिहुनदों जोङो दिनै बायदिसिना दिनै सलार सिस्टेम दिहुनदों। जेराव जोङो सानदुंनि गेजेरजोंनो जोङो जों मोब्लिब खौ मोननो हायो जोङो हरनि समावनो जाबा जोङो जोङो दिनैनि समाव गारि मथरनि खोथायानो बुं दिनै टम टम ओंखारदों दिनै चार्जार बे र जेराव जोङो बेखौ ओ कारेन्टजों जों सार्ज होनानै जोङो सालायना लोगोसेनो जोङो दिनै गोबां बिथिङावनो जों दिनै स्कुटिफोरानो जा दिनै सालायनायफोरानो जा जोङो बेवहाय जों मोब्लिबजों दिनै बाहायनायखौ नुनो मोनो जों संनाय खावनाय बिथिङावनो जा दा गोबां मदद जादों जोंहा जिहेथु दिनै बिगियाना गोबां सानखां हखां दिहुननो हमदों जेराव जों दिनै मबाइलफोरनि खोथा बुंदों जोंनि कम्पिउटार लेपटप बायदिसिनानि गेजेरजों जोङो दिनै जोंनि सावथुन बिथिङावनो जा जों सावथुन बिथिङाव जोङो गोदोनि समाव जोङो केमेरा दैखांनानै जोङो भिडिअ बानायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोंहा गोबां थिंनि जोंहा गावनो दिनै सासे मानसिया मबाइलजों भिडिअ' बानायनो हायो भिडिअ खालामनानै जोङो इडिटिं एप्स ओंखारदों दिनैनि समाव इदिटिं बानायनानै जोङो सुजुनानै जोङो बेखौ मोजाङैनो जोङो दिनैनि समाव गोजौ थाखोनि कुवालिटि जोङो मोजां बिथिङै जों भिडिअफोरखौ बा जोङो मोजाङै नायनो हानाय खालामनो हायो। जोङो नायनो थाङोब्लाथ' सोरगदिं सोरगिदिं बिथिं सिङाव बिगियाना जोंनियाव गोहोम खोख्लैजोब्बाय जेराव जोंनियाव गाननाय जोमनायनि खोथायानो बुं दिनै गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोंहा दिनै जों गोदोनि समाव जाबायदि हिसानफोरजों जों दानानै गाननाय जायोमोन गामसा दख'नाफोरखौ
नंगौ?
थटिनफोरनि गेजेरजों बायदिसिना लंपेन्ट गस्ला बेफोरखौ जों दिहुननायखौ नुनो मोनसै जिहेथु नोंथांजों गोबां सावरायबाय जोङो बिगियाना स दा जिथु बेखिनि अ दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां औ औ औ। दे दे गोजोन्थों नोंथां।